हेलौ,
औ हेलौ,
औ नोंथाङा ओ रायलायनो हागोन नामा दसे सम? औ औ खोनादों,
औ औ रायरायनो हायो,
औ औ आं नोंथांजों माने कारेन्टनि सोमोन्दै इलेक्स इलेक्ट्रिसिटिनि सोमोन्दै आं सावरायनो सानदों आरो आरो,
औ। राय्लाय जायो दे औ सावरायजायो।
औ औ औ, कारेन्टखौथ' जाहैबाय ओ जों दैनिफ्राय दैजोंबो बानायनो हायो जेनेबा जेनबा नङा होमबा ओमफ्राय खयलाजों बानायनो हायो औ ओमफ्राय बिदिनो अनेक माबाफोरजों जों बानायनो हायो आरो ओमफ्राय कारेन्टखौहाय जोङो अनेक ओ खामानियाव जों बाहायो जेरै फन चार्ज होनाय नोङो इयारफन इयारबादसफोर चार्ज होनाय बेटारि फोर चार्ज टर्स बेटारिफोर चार्ज होनाय औ आरो जोङो कारेन्टखौहाय माखासे दै दै बोखोनायावबो जोङो बाहाय नो हायो नङा होमबा जों जि नांगौ जानाय जोंनि सामफ्रामबोनि जिउआव जों नांगौ जानाय दैफोरखौ जोङो दैखरफोर खाव बबा जोङो मेंनाय मोनो ना दानि जुागाव कारेन्ट दङ कारेन्ट जोंनो जों ओ गो दै मेसिन साखोग्रा जोङो बायनानैहाय दै मेसिन जोङो इउस खालामनायखौ नुनो मोनो आरो कारेन्टनि दै मेसिन होनोबा जोंना दैयाबो जों बारा खसथ' खालाम नांला आरो दैआ होमबा जोंना दैखौहाय मोननो हायो आरो गावनि देहाया बांद्राय औ गावनि देहाया बांद्राय खस्थ' जाला। आरो आरो आबाद मावनायफ्रावबो जोङो बिदिनो गिदिर गिदिर मेसिन लगायनानै जोङो बिदि खालामनायखौ नुनो हायो आरो आरो जोङो माखासे गिदिर गिदिर फुख्रिफ्रावबो ना हमनायाव जोङो ओ बिदिनो जोंनि मटर गिदिर गिदिर बाहायनानै औ जोङो फुख्रिनि दैखौ सारनायखौ जोङो बिदिनो नुनो मोनो आरो आरो गिदिर गिदिर हस्पिटाल इन्डास्ट्रि आरो ओ न'फोरावहाय जोङो कारेन्ट स्रां जेरै जोङो मोनायावहाय स्रां नांगौ जायो बिनि थाखाय जोङो कारेन्टखैहाय ओ कारेन्टजों सुनानै जोङो ओ लेखा फरायो बा ओंखाम ओंख्रि सङो जों खामानि मावो जों मोनानि खामानिफोरखौ जों मावनानै लानो हायो आरो नङाबा खोमसिबा जोङो जेबो बेफोरखौहाय मावनानै लानो हानाय जाया नालाय थाखायनो जोङो कारेन्टखौहाय नांगौ जायो आरो ओमफ्राय हाय बिदिनो जोङो टिभिफोरबो नायो कारेन्टजोंहाय औ जों जों जेखौ जेनेबा नायनो मोजां मोनो सानफ्रामबो सिरियाेलफोर माफोर जों बेफोरखौहाय ओ गावखौ जेनेबा दसेबाबो ओरैनो गोहो होनो थाखाय जों बेफोरावबो जोङो बाहायनाय जायो। कारेन्ट खौहाय ओ जेनेबा टिभि टिभि फोर नायनानैहाय औ ओमफ्राय आरो जोङो गरम बोथोरावहाय नङा होमबा? जों बिराद गरम जेब्ला सानदुं औ औ जेब्ला सानदुं गोसा दुङोब्ला जों गरमा अबाव थागोन अबाव मागोन जों थानो हाया जायो आरो मोनाफ्रावबो बांद्राय गरम जायोबा जोङो थानो हाया जायो बेनि थाखाय जोङो फांखा जेनेबा इउस खालामो ओमफ्राय नोङो नों टाउन ओनसोलावसो एसि लागायनानै जों लानो हायो। ओ गामि ओनसोलाव जोङो लानो हाया नालाय थ' गामि ओनसोलाव जों बांसिन ओरै फांखाखौनो जोङो इउस खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो उम फांखाफ्राबो अनेक ओ रोखोम दं जेरै टेबोल फेन स्टेन फेन आरो ओ माबा मा होनोलाय सिलिं फेन बेफोर गासैबो औ वाल फेन औ बेफोरो गासिबो ओ कारेन्टजोंनो जोङो बाहायनायखौहाय नुनो मोनो आरो दायो नोंथाङा एसे फोरमायलांदो कारेेनटनि बागै
ओ जेरै नोंथाङाथ' बुंखाजोबबाय जेनेबा जों कारेन्टनिफ्राय बिराद हेफाजाब मोनो जोंनि सानफ्रामबोनि सोलिबोबाय थानाय जोंनि जिउआवहाय ओ दा बिदिनो जोङो हस्पिटाल जेनेबा स्कुल न' बेफोराव कारेन्टआ जोंनो बिराद हेफाजाब होयो आरोना। जेरै दानि जुगाव जुगाव जोङो कारेन्टजोंबो इलेक्ट्रिसि जेनेबा दालिफ्रावबो खारेनजों बिराद बुरजा बानायबोबाय गोदान गोदान मेसिन ओमफ्रायो जेनेबा ओ फरायसालिफ्रावहायो जोङो गोदो गोदाय ओ गोदो गोदाय जेरा कारेन्ट गैया मोन अब्ला जोङो बिराद खस्थ' सोलिबोनांदों नाथाय जेनेबा जेलानिफ्राय खारेन्टना ओ जोंनि बे जोंनि जिउआव फैनायानो बारा गोबाव जायाखै माने जों गोदो उन्दैयावथ' जों लेन थेन बिदिफोरजोंसो फरायबोनांखादों जोङो जोंनि बिमा बिफा आरो जोंनि खिन्थु दा जे जेनेरेसन सोलिबोबाय बिसोरो बिसोरनि टाइमाव कारेन्ट मोन बाय ओमफ्राय जोङो मबाइल फनखौनो जोङो लेण्ड लाइन जोंसो हरनांगौ जायोमोन खिन्थु दा जोङो इलेकट्रिसिटि फै नायनि उनाव जों मबाइलबो मोनबाय जे जोङो मबाइल खौ रायलायनो हायो चार्ज कारेन्टनि हेफाजाबाव जोङो चार्ज होनानै ओ मबाइल रायलायनो हायो गोजान गोजानाव थानाय मानसिफोरखौ सुबुंफोरजों जों सानफ्रामबो खबर सबर लालायनो बेमार आजार जाबा नायनो हायाबाबो जोङो बे ओ मबाइलफोरनि हिसाब बै खबर लानो हायो औ ओमफाय बे मबाइलाबो थ' जोङो कारेनजोंसो सोलिखायो नालाय कारेन जोङो चार्ज होबासो मबाइला अन थागोन औ ओमफ्रायो बिदिनो जेनेबा कारेन्टआ फरायसालि बेफ्रावबो बिराद हेफाजाब होदों स्कुलफ्राव ओमहायो गथ'फ्रा जेनेबा फरायनायाव उसुबिदा गैला फांखा आरि फां खेया जेनेबा कारेन्टनिफ्राय फैयो ओ बिराद हेफाजाब होदों आरो ना खारेन्टहाआयो ओ आरो मानसिफ्राहायो बिराद गरमजोंनो बिराद गिदिर गिदिर खैफोदाव गोलैनांगौ जायो जेनेबा सोरबा अभार गोलोमना नै जिउआवहाय बिराद हेल्फ खालामो आरो ना फांखाया जेनेबा खारेननि ओफ्रायनो फैयो जाहैबाय नालाय ओमफ्राय
जेनेबा ओमफ्रायनो जों बिराद गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि माबा माबि बिराद स'लिगासिनोबो दङ
औ औ औ हेल'।
औ बिथाङा खोनागासिनो दंना? औ।
औ औ खोनागासिनो खोनागासिनो।
औ। दा खारेनाथ' बिराद हेल्पफुल जोंनि जि जिउवावहाय। दा बिथाङाबो एसे मा बाफोर बुंबावनो सानदों नामा खारेननि इलेक्ट्रिसिटिनि बादै?
औ औ। थ' औ आं आं सानो कि जोङो ओ खारेनाथ' जों जोंनि जिउआव बुहुदो सुबिदा होयो आरोना। आरो जोङो जिनाखि खारेननि माखासे खामानिफोर मावनांगौ थायो नङा होमबा? आ जे नोंथाङा बुंलांबाय सि सिगांखि जोङो हस्पितालफ्रावबो जोङो माखासे मेसिनफोर बाहायनायाव जोङो खारेनजों खारेननि ओ हेफाजाब जाब लानानै जों मावो ओ त बेफोर बायदियावहाय बिराद माने इजि माने गोरलै गोरलैयै जोंनो गोरलै खामानि जेनेबा जे गोब्राब बै जों मावनांगौ खामानिखौ गोरलैयै मावना हो यो आरो खारोना ओमफ्राय आं सानो खारेनखौहाय जेनेबा जोङो जानला मोनला सुगारलाबायनो नाङा। औ जों ओं खारेन औ ओ जोङो जेनेबा नांगौसेबां जेनेबा सुगार नांगौ आरो। आरो ओ बिदिनो जेनेबा आंथ' दहाय बुंलांखाबाय नोंथांनि सिगाङाव कि खारेन्टखौ जेनेबा दैफोरजोंबो बानायो। त' खारेन ओ आरो माखासे ओ फ्रिच ओ फ्रिचफोरखौबो जोङो खारेन्टजोंनो सलायो आरोना। जे जों दा गरम बोथोरावहाय दै गुसु लोंनो लुगैयो नङा होमबा आरो बुस्थुफोरा जानाय लोंनाय बुस्थु थुफोराहाय फिथाइ सामथाइ बा जिखुनु बुस्थुफोर ओंख्रि ओंलाखौनो होन जिखुनु बुस्थुफोरा ओ थाब थाबैनो सेवो माने दायो फुंनि जानाय आदारा जों फुंनि संनानै फाय जेनेबा जों बेलासेयाव सोरबा ओंख्रिफोर आग्लायोबा जों जाफिननो लुगैयो नङा होमबा त बि फोर बुस्थुफोरखौ जेनेबा ओ जाहाथे जेनेबा सेवैनि थाखाय जोङो आरो मै गं मैगं थाइगं जों जे बाजारनिफ्राय जेनेबा लाबो बेफोरो जे सेवा आरोना थ' बेफोरनि थाखाय जेन मोजाङैनो थायो जेनेबा साननै सानथामाथ' जों बेफोरनि थाखाय फ्रिज इउस खालामनायखौ जों नुनो मोनो आ आरो ओमफाय दैफोरखौबो दै गुसु एसे एसे गुसु दै बांद्राय गरमबा एसे गुसु लोंनायफोरखौ जोङो बेफोरखौ नुनो मोनो आरो। आरो जि माबा मा होनोमोनलाय जों सामफ्रामबोनि जिवाव बाहायनाय जेनेबा लोंग्रा दै जेनेबा बेफोरखौबो जों ओ ओ माखासे फिल्टारफोर जेनेब बा बेफोरखौ जोङो खारेेनटजोंनो खारेेनटजोंसो सोलियो नालाय खारेेनटजोंनो जोङो बाहायनायखौ बेखौनो जोङो नुनो मोनो आरो। औ ओंखायनो खारेन्टखौ जोङो एसे जेनेबा जोङो सानै हसेयै जेनेबा इउस खालामनांगौ औ औ।
नांग' जेनेबा ओ जानला मोनला मिस इउस खालामा जाहाथे बे बुस्थुआ जोंनि थाखाय बिराद हेल्पफुल नालाय ओंखायनो जोंबो बे बुस्थुखौ मोजाङैनो इउस खालाम लां नांगौ आरो औ औ।
होमबा नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय आरो माखासे बुस्थु जेनेबा ओ मिथियै बाथ्राखौबो जोङो मिथिनो हाबाय नङा होमबा नोंथां? ओ दाइन दसे समनि थाखाय जोङो दोनथ'नोसै।
औ दे जायो दे नोंथां औ।
औ औ।